हेलौ नोंथां खोनादों
औ नोथां खोनादों
औ आं नोंथांखौ फन हरनायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय जों दिनै मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानैसो आं नोंथांनाव हरदोंमोन ‌।
जागोन नोंथां सा ओ सावराय जायो नोंथां औ
बे आयदायानो जाहैबाय जोंनि बर' हारिनि ओ जायथुबा जोंहा बे जोंनि गाननाय जोमनाय दानाय लुनाय दङ बेफोरनि सोमोन्दै एसे सावरायनोसै। नंगौ नोंथां दा बिदिबा जोङो गुबै जानाय लोंनाय अ गाननाय जोमनाय होनोब्ला जोङो जोंनि बर' हारिनि ओ दोरोङारि गाननाय जोमनाय जेरै दखना बा आर'नाइ बा हौवाफ्रा गाननाय गामसा बेफोरखौनो होनजायो नङा होमबा दा जों बेफोर गाननाय जोमनायखौ जों माबोरै दायोमोन जों बबेनिफ्राय जोङो खुन्दुं बानायो ‌ बा जोङो ओ माबोरैहै जोङो खुन्दुंखौ बा जों ओ लाथा एम्फौफोरबोनिफ्राय मादै जों खुन दिहुनोमोन। बा खुन्दुं दिहुनो बेफोरनि सोमोन्दै एसे सावरायनोसै दा बिदिबा नोंथाङा एसे से फोरमायनो हागोन नामा आ जों बर' हारिनि सुबुंफ्रा माबोरै जों जिफोरखौ दानानै जों माबोरै गाननाय जायो आरो खुन्दुंखौ जों माबोरै लुनाय जायो। बेनि सोमोन्दै एसे साव फोरमायदो बिदिबा
औ हागोन नोंथां हागोन औ जेरै जोङो सि दानाय होनोब्ला बियो जोंनि ओ बर' हारि होनांगोन आरोना बर' हारि होननानै ओ बुङोब्ला जोङो गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंनि ओ माने आइजोफोरा बायदिसिना ओ गावनो खुन्दुं दिहुननानै ओ जि बायदिसिना रोखोमनि माने गुबुन गुबुन गाबनि जि दानानै दिहुननाय। खौ जोंङो नुनो मोनदों बा जोङो ओ बिदिनो लोगोसे गावसोर दाना गाननायजों लोगोसे जों हौवाफ ओ हौवाफोरनोबो गामसा बा खर' खर' खानो थाखाय जोङो अन फालि बा जोमगाज्रि बेफोरबायदि दानानै ओ लाबोदों। बेनि बे जिखौ जोङो दानो थाखाय एबा बै दाखौ जिखौ दानो थाखाय गिबियावनो जोंनो खुन्दुं नांगौ बै खुन्दुंफोरखौबो बिसोरो आइजोफोरा गावसोरनो इन्दि एम्फौ एबा लाथा एम्फौ फिसिनानै ओ बिनिफ्राय खुन्दुं दिहुननानै जि दानायखौ जोङो नुनो मोनबोदों आरो।
नोंगौ नोंथां।
जिखौ दाबोदों एबा अ गिबि जोङो बेखुन्द'खौ दिहनो थाखाय गिबियावनो जोङो मा नांगोन जोङो लाथा एम्फौखौ फिसिग्रोनांगोन आरो बे लाथा एम्फौखौ फिसि फिनायनि उनाव जेब्ला बेैलाथा एम्फौआ फिथोब थोबगोन अब्लानिया जोङो बे फिथोबनिफ्रायनो जोङो खुन्दुंखौ दिहुनो दिहुननानै उनाव बेखौ ओ थावख्रियाव जोङो लुनानै थावख्रि लुनानै जोङो उनावहाय सोंनानै बेखौ जोङो जि दायो बायदि रोखोमनि उनावहाय बै- बै जियाव आरो जोङो आलदा आलदा गाबहोनो थाखा खाय बा गुबुन गुबुन गाबनि बानायनो थाखाय जोङो बेयाव लोगोसे आरोबाव मिथिंगानिफ्राय मोननाय माखासे बिलाइ आ बिगु दंफां बिगु बा बिबार बैफोरनिफ्राय ओ माखासे गुबुन गुबुन गाबफोरखौ जों होनाय अ नुनो मोनो बेबायदिनो ओ जिखौ दानानै बिसोरो दिहुनबोदों बैफोर जिफोराव आरो माखासे रोखोमनि आगर जोङो दानायखौ जोङो नुनो मोनो जेरै ओ बै फोर आगरफोरनि मुंखौ जों बुंनो मख'नो थाङोब्ला फारौ मेगन दाउथु गद' ओ दिंखिया बिबार ओ बैग्रि दो दिं खिया बिलाइ, बैग्रि बिबार, ओमफ्राय आगर गुबै ओ बेबायदिनो आरो माखासे गोबां माने दंबावो ओ मख'जोबनो हानाया माने गोरलै नङा आरोना जोङो समाव बावनानै थायो होननानै बुंनांगोन। ओ बेबायदिनो माखासे बेफोर आगरफोरजों समायना रमायना जि दा- दाबोदों। आरो बेबायदिनो आरो जोंहा मोनसे जायखौ जोङो सिनायथि होननानै बर'फोरनि सिनायथि बा जोङो ओ मान एबा गिदिरफोरखौ जों सनमान होनायाव बाहायनाय जा फालि बेयो आर'नाइ बे आर'नाइखौबो बिसोरो ओ बायदिसिना आगर होनानै दाबोजों बा गुबुन गुबुन गाबजों गाबनि खुन्दुंजों बिसोरो दाबोदों आरो। जेरै जोङो आर'नाइ होनोब्ला बे आर'नाइाव जोङो गाहायै हाजो आगरखौ जोङो नुनो मोनो। बे हाजो हाजो आगरानो आर'नाइनि थाखाय गाहाय आरो जोङो माने मोनफ्रोम आर'नाइावनो हाजो आगरा थाथारनांगौ आरो अब्लासो बे आर'नाइनि महरखौ जोङो मोननायखौ जोङो नुनो मोनो। बेबायदिनो बेबायदिनो जोङो जि जोम दानानै गानबोनायखौ नुनो मोनदों आरो नोंथां। अ नोंथाङाबो एसे बेनि बागै फोरमायनो हागोन नामा नोंथां।
औ नंगौ नोंथां आ
औ।
जोङो गावनि गाननाय जि जोमखौ जों बर' हारिनि सुबुंफ्रा गावनो दानानै गानो बा खुन्दुं लुनानै जों बेफोरखौ गाननाय जायो आरो आरो जोंनि गुबै गाननाय जि-जोम जेरै दख'ना ओ जेरै-हौवाफ्रा गाननाय गामसा, आर'नाइ बा आथिखालाव जों नुनो मोनो जि बे दख'नानि जि-जोम आरो आर'नाइनि जिजों जोंङो बेखौ लगायनानै जोंङो मोनसे गस्ला सुनानै गानो आरो ना। बे फोर गस्लाफोरखौबो जोंङो जोंनि खुन्दुं बे जायखोवबा जों बाजारफोराव बायो। आथिखालाव जों बाजारफोरनिफ्राय खुन्दुं बायनानै जोंङो दानायखौ नुनो मोनो। नाथाय गोदो, ओ गोदोनि समावहाय बेबायदि बा खुन्दुं मोनामोन नालाय, जों गावनो खुन्दुंफोरखौ बानायोमोन आरो। जेरै- ओ खुन जायखौ जों कटन होनना बुंङो इंराजि बे खुननि आबादफोरबो मावनाय जायोमोन गोदो जोबोदैनो। आरो बे खुननिफ्राय खुन्दुंखौ जोंङो दिहुनोमोन आरो। बेबायदि। आरो बिनि उनावहानो जोंहा जेरै- एम्फौ लाथाखौ फिसिनानै जों बे लााथानि फि फिथोबआ जेरै- बिदिनो गुफुर मोनसे आरो मोनसे मुगा गाबनि थायो। बे मोननै गाबनि फिथोबखौ जोंङो ओ बेनिफ्राय खुन्दुं मोननो हायो। आरो बे खुन्दुंखौ जोंङो जि दानानै गानो। आरो आथिखालाव जोंङो नुनो मोनदों। जि बे मुगानियानो होन जा, बे लाथा एम्फौनि फिथोबनि खुन्दुंआनो होन बे ओ बेफोरो माने, जोबोद मुंदांखा आरोना ‌। जोंनि बाजारफोरावहाय बा जोंनि बुहुम नांङैनो बे जोबोद मुंदांखा। मानोना, बे खुन्दुंङा बिगियाननि गोनोखोआरि जिथुबा जोंङो ओ आनजाद नायदों, आनजाद नायनायावहाय जों मोननो हादों। जे बियो जेरै-साननिफ्राय फैनाय जायथुबा रेडियेसन होनना बुंङो इंराजिआव। बेखौ बियो ओ खामलाखोव लानो हाया आरो ना। माने रेडिसनखौव बियो रिफ्लेक्ट खालामो आरो। रेडिसन खौ बियो माने हगारफिन हरो आरो ना। जेरै- रेडियेसनफ्रा जोंनि मोदोम आव नांबा जोंहा मोजां, गाज्रि माने गाज्रि जायोना मोदोमफ्रा। बा जों दायो खुननिजि गाननायफ्रा जों रेडियेसनखौ बोगथाबना लायो आरो ना। नाथाय बे-लाथा एम्फौनि जाय जों इन्दि खुन्दुं हमना ला, गुफुर गाबनि नङाबा बे मुगानि गाबनि बेफोर गासिबो मोननैबो माने बेफोरो बे साननिफ्राय फैनाय रेडियेसनखौ हगार, होखार हरफिनो आरो माने।
औव।
बेबायदि आरोना। जोबोद मोजां माने बुंनो सानोब्ला, थांङोब्ला जोंनि गोदो- गोदायनि बर' हारिनि सुबुंफोरा जोबोद आखा-फाखा, आखा फाखामोन आरोना बेफोरखौ मोनथियोमोन खोमा आरोना बिथांमोना। थिग बेबायदि जायो। बिदि-बिदि खुन्दुं बानायबा मानया बेनिफ्राय जि दाबा मानेया जोबोर मोजां आरोना। बेफोर मोनसे बिनि गुन दं आरो बे खुन्दुंनि।
औव।
बेबायदिनो आरो आथिखालाव जों नुनो मोनो जे ओ बायदिसिना दख'नाफोरनि डिजाइन होनाय बा आर'नाइनि डिजाइन होनाय आरो जों बेफोरखौ नुनो मोनो आरो बा उयभिं सेन्टारफोर बेबायदि जि दानायनि उयभिं बेबायदि खुलिनानै बायदिसिना मानसिफोरनो ओ बेबायदिनो खामानिबो होदों आरो बियो बाजारफ्रावहा बे जिफोरखौ फाननानै बिथांमोना रांखावरि खामायनो हादों बा रांखान्थि बिथिङाव एसे बिथांमोना दावगानो हादों आरोना बेबायदि आरो नंगौ नोंथां दा आरो आं बुंनो हायो जे जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्राबो बे ओ बेबायदि आथिखालाव उयभिं सेन्टारफोर बेबायदि खुलिनानै जोङो गावनि रांखान्थियारि बिथिङाव दावगालांनो हागोन बा इयुन समावबो जों बेफोरखौ खामबाय थागोन आरो आरो बेबायदिनो ओ जों गोदो जिबायदि जों आर'नाइफोर दानाय नुयोमोन
औ
बेफोरखौ आथिखालाव जोङो गोबां बायदिसिना गाबनि बा खुन्दुं मोनो नालाय बाजारफोरावहा बेफोरबायाददिखौ दानाय नुनो मोनो आरोना ओरैनो सरासनस्रायैथ' जों आर'नाइनि ओ खुन्दुंखौ बा गाबखौ जों गोथां गोजा गोमो बेफोरखौसो बांसिन नुनो मोनोमोन नङा होमबा बा फानथाव गाब औ नाथाय आथिखालावहा जों गुफुर बा मुगा गाबनि आर'नाइ नङाबा गोसोम गाबनिबो आर' नाय जों नुनो मोन्दों आरो ना। गोबां रोखोमनि आर'नाइ फैदों आरो गोबां आलदा आलदा डिजाइन होनानै जों गामसाफोर दानाय बा दख'ना दानायफोरखौ जों नुनो मोनो आरो जेरै सरासनस्रायै जोंनि गुबै दख' ना गाननाय होनोबा जोंहा दख'ना लांगा बा दख'ना थावसि दख'ना बिदन आरो मोनसे दख'ना दं जायखौ जों न'आव थानायावहा ओरैनो गानना थायो बा आइजो माहारिया गानना थायो। बे दख'नाया जादों ओ अग्रं दख'ना होनना बुङो बेखौ ओरैनो न'आव थानाय समावहा गानो आरोना आइजोफ्रा नोंथां
औ नंगौ
औ बेफोरनो आरो माने जोंनि बर' हारिनि सुबुंफ्रा गावनो गावनि जि खौ दानानै गानो आरो ओ बेबायदिनो गोबां सुबुंफोरा बा लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरानो जा जिखुनु दिडजाइनार्सफोर दा जायथबा जोंनि बर' हारिनिफ्राय ओंखारबोदों गोदान बे बे समावहा बिथांमोना ओ गावनि मोजां मोजां डिजाइनफोर होनानै दख'नाफोर खौ बाजारावहा बा आर'नाइखौनो होन बा गस्लाफोरखौनो होन बेबायदि बिथांमोना बाजारावहाय दिहुननो हादों आरो फानदों आरोना नोंथां। जेरै- हाबानि दख ना होनना बुङो हिन्जाव गोदाना गाननाय हाबानि दख'ना बे हाबानि दख'नायाथ' जोबोद मोजां मोजां डिजाइननि जायो आरो बेबायदिनो बेबायदि डिजाइनिं होनानै बिथांमोना मोजां दाम बा मोजां बेसेन मोननो हादों आरोना नोंथां बेबायदिनो औ रांखावरिफ्राव रांखान्थियावहा बा समाजखौ सिबिनायावबो बिथांमोना हेफाजाब होदों आरो। औ बेयाव जोंहा समा जाबाय नामा नोंथां! जों बिदिबा नोंथां थ'लायनोसै औ दे बिदिबा गोजोननाय थाबाय
औ गोजोननाय थाबाय नोंथां